हेलौ।
औ।
औ नोंथां औ औ। दे बुं नोंथां।
ओ जोंनि सान फ्रोमबोनि नांनाय जानाय। गोनां मुवाफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जाबाय नोंथाङा सावरायनो हागोन ना? हेलौ। खोनादोंना नोंथां? हेलौ। हेलौ।
मा?
खोनादोंना नोंथां औ।
खोनादों ना?
औ खोनादों।
औ दे।
जोंनि थांनानै थानायनि थाखाय बाय बायदि रोखोमनि मुवाफोरनि गोनांथि जायो नङा होनबा?
औ औ।
जाय मुवाफोरा जोंनि जिउ खुंनायाव साफ्रोमनिबो गोनां आरो हेफाजाब होगिरि। बेनि फारसे जों ओम
गोसो होनाया मोजां आरो। साफ्रोमबो न'खराव नांनाय मुवाफोरनि अनगायै जोंनो गोनां जायो जेरै
औ।
रंजानाय बाजानाय बायदि जायगानि बायदि खौरां आरो थांलाय फैलायनि राहाफोर बेफोरखौ मोनग्रा आरो होग्राफोरनि बिजोंफोर जेरैबायदि साइकेल मटर ओ रिक्सा, गारि मथर, मोब्लिब टेलिफन टि बि कमपिउत टार आरो खौरां बिलाइ बेफोरबादि गासैबो एंगार हायि साफ्रोमनिबो गोनां मुवाफोर
औ। औ।
बेराफारसे ओ गासै बुहुमखौनो गावनि ओ न' खथायाव जिरायनानै नुनो खोनानो आरो गोजान जायगानि सुबुंफोरजों सोमोन्दो लाखिलायनो हानाय ओ जोंनि सोलोंथाइनि लानायाव बेफोर मुवाफोरा एंगारथावै मुवा। ओम बेफोर मुवा फोरनि हेफाजाबै सोलोंथाइखौ गोरलैयैनो मोननो हायो नङा होम
औ। औ औ।
जेरैबायदि दा आथिखालावथ' कम्पिउटार मबाइलनि जुग जाबाय नङा होनबा?
औ औ औ।
दा कम्पिउटारनि सोमोन्दै एसे बुंनोसै आंङो।
औ औ दे।
थाखाय मोब्लिब गोहोआ जेरैबायदि गोनांथार कम्पिउटाराबो बेबायदिनो गोनांथार आरो एंगार हायै मुवा जा
औ
कम्पिउटारा सुबुंफोरखौ बायदि समाव बायदि रोखोमै हेफाजाब होयो नङा होनबा
औ औ नंगौ
बेनि गेजेरजों मानसिफोरा मावनो हायै गोब्राब खामानिफोरखौ गोरोन्थि गैयाजासे आरो गोख्रोङै मावफुंनो हानाय नुनो मोनो आरो
औ औ नंगौ
जिगुजौ मायथाइनि समाव
औ
देबेनसार मुंनि गंसे गामियाव सासे सोमोनांथाव आखा फाखा सोलो गियान गोरों सानखान्थिगिरि दंमोन बिथांनि मुङानो जाबाय चारलस भेबेस उम बे बिथाङानो उम दिनै जों जाय गोदान मुगानि कम्पिउटार नुदों बिथाङानो बिनि महर खौ होदोंमोन
औ नंगौ नोंथां
आथिखालनि मुगायाव जों कम्पिउटारखौ सोलोंथाइनि थाखाय नुनाय खोनानाय आरो उथ्रिसारनायनि आइ जें हिसाबै बांसिन नानो बाहायनाय जायो आरो
औ औ नंगौ
कम्पिउटाराबो ओ मोनफा मोनफा बाहागो थायो जेरैबायदि ओ मोनब्रै रोखोमनि जों नुनो मोनो बेफोर जाबाय मउस कि बर्ड मनिटर
औ
सेनट्रेल प्रसेसिं इउनिट एबा ओम्रफ्राय बेफोरबायदि आरो
औ।
कम्पिउटारनि गुदि हाबा मावफुंजाथाइ मोनबा हाबाफोर दङ' जेरैबायदि साननाय बिजिरनाय थिसननाय दोनथुमनाय सामलायनाय दिहुनहरनाय। बेफोरबायदि आरो बेफोरबायदि खामानिखौ जों कम्पिउटार निफ्राय
औ।
मावनो हायो।
औ।
बेनिखायनो सेन्ट्रेल प्रसेसिं इउनिटखौ कम्पिउटारनि मेलेम गोनां होननानै होननानैबो बुङो आरो।
औ। नंगौ नोंथां।
जोंहाथ' ओ टेलिफन टेलिफननि हेफाजाबजों बो जोंङो न' ख'थानि सिङाव जिरायनानै बुहुमाव जानाय गासै खना खनला जाथायफोरखौ खोनानायजों लोगोसे थोंजोङै नुनो मोनना साबसिन बुजिनो हायो।
औ नंगौ।
टेलिभिसना जाबाय बबेबा जिनिस एबा नुथायाइनि सावथुनखौ गोजान जायगासिम दैथायहरनाय ओ होननानै जों मिथिनो मोनो।
औ औ नंगौ।
सावथुनखौ बबेबा दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे गोजान जायगा जायगासिम दैथायहरनो थाखाय
औ।
जों बाहायो।
औ नंगौ।
भि होननानै बुंनाय जायो आरो।
औ औ।
गोबां गोजान किल'मिटारनिफ्राय मानसिफोरनि नुथाय रायज्लायनाय राव फाव फेसन गाननाय जोमनाय हारिमु बायदिफोरखौ ओ नाजावग्रा जन्थ्रनि परदा एबा फैसालियाव बेरखांहोनानै जेराव जों सावगारिखौ नुनो मोननाय जायो। जिगुजौ नैजिबा मायथाइनि नै अक्ट खालि ओ जनलगि बेहा आर्दा बुहुमनि गिबि तेलि फिसनखौ दिहुनजेनदोंमोन आरो
औ नंगौ
बे टेलिभिजनजों बानायजानाय ओ बिथांनि बाहायनाय आगजुफोरा जाबाय लेन्स जेवारि टर्च गोजा मोब दिलिबारि मटर गोजाम रेडिअ
औ
बाहागो तार दिरुं आथा कास एबा आयना बायदि बायदि बेसाद फोरबो दिहुनदोंमोन आरो बिथाङा
औ
सेलुर फन सेलुलार फन ओ बेखौ जोङो थारजों जरा गैयै बिगियान बिहोथाय मोनसे रोखोमसे फन होननानै मिथिनाय जायो
औ औ
थार गैयिलाय बे रोखोमनि फनखौ जेरावनो गोसो बेयावनो लाबथिंनानै रायज्लायनो हायो बेनिखायनो बिखौ मबाइल फन होननानैबो जों बुंनाय जायो आरो
औ-औ
जेरैबायदि गारिजों थांबाय थानाय समावबो ओ बे फनजों खोथा रायज्लाय जायो खोथा रायज्लाय रायज्लाय थांनो हायो
औ नंगौ नोंथां
आथिखालावथ' ओ एसेल' समनि गेजेरावनो खम बेसेन बाहायनानै मबाइल फननि गेजेरजों गोबां खामानिबो मावबोनो हानाय जाबाय
औ औ नंगौ।
समजों लोगोसे मिथिनो गोनां खोथाफोरखौ मिथिनो हाबाय
औ नंगौ।
बेफोरबायदिनो मबेल मबाइल बा कम्पिउटार बेफोरजों गोबां जों खामानि मावबोनो हानाय जा जाबाय बा ग्लिब खोथा बा खौरांफोरखौ जोङो ओ बे आगजुनि गेजेरजोंनो मिथिनो हानाय जों सुबिदाखौ मोननो हाबाय आरो।
औ औ नंगौ।
दा नोंथाङा ओ मबाइलखौथ' ओ सानफ्रोमबो बाहायबाय थानाय जायो।
औ
नोंथाङा माबायदि ओ मफो मबाइलखौ बाहायनानै माबायदि खामानि मावनो हादों बा मावनो हायाखै एसे फोरमायनो हादों
औ आंथ' मबाइलजों गोबां खामानिखौनो मावनो हानाय बायदि मोनदों दानि जुगाव ओ मान नो होनब्ला दानि जुगावथ' साफ्रोमबो सुबुङानो मबाइल लायो मबाइल बाहायो बिनि ओंखायनो मबाइल नङाब्ला जोंनि गोबां खामानियानो थाबथानानै थायो। बेनिखायनो जों मबाइलखौ नांथारगौ आरो। ओ‌ दानि जुगाव थ' जोङो ओ गोजान जायगानि बा गोजान जायगायाव थाहैनाय सुबुंफोरनि खौरां लानो बा बिसोरनि महरफोरखौ नायनो थाखाय जोङो मबाइलखौनो बांसिन बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो। बिदिनो बिनि देहा सावस्रिफोरा मोजाङै दंना गैया बेराम आजार जादों नामा बेफोरनि खौरां लानोबो जोङो मबाइलजोंनो खौरां लाहरनो हायो। गोजानाव थानाय सुबुंफोरनिफ्रौबो बेनिखायनो आङो मबाइलखौ बाहायनानै जोबोद मोजां मोनदों आरो। आंनि गोबां खामानियानो मबाइलनि हेफाजाबजोंनो जायो बेखायनो आङो जोबोर साबायखर होयो मबाइल दिहुनगिरि दिहुनगिरि बिथां सारखौ आरो औ
बिब्ला दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय नोंथां।
औ औ दे नोंथां गोजोन्थों।
औ